खोनादोंना अ दिनै होमबा जों सावरायनो लानाय आयदाया मा?
जों सावलायनो सावरायनो लानाय आयदाया दिनै जोंना ओ गामि आरो सहरनि माने दिफारेन्स लायरायनायनि बागै आरो नङा होमबा दिडिफारेन्स
ओ ओ जागोन दे।
अब्ला नोंथाङा गामियाव थानानै मोजां मोनो ना सहराव थानानै मोजां मोनो।
बुंनो थाङोब्ला सहर एरियानिस्राय गामियाव थानाया मोजांसि इन आरो सहरावबो थानाया मोजां होननानै आं सानो आरोना मानोना मोननैथिं बो बिबायदि बेलेग बेलेग प्रफिट दङ जे जेरै बुंनो थाङोब्ला गामियाव थाब्लाथाय गामिनि मोजां आबहावाखौ मोनो मोजां बार मोजां फ्रेश एयार बेफोरखौ मोनो आरो गामियाव थानायानो गामियाव थानायनि फिलिंनो आलदा जायो आरो जेरैबायदि याव जानाय थानाया आलादा जायो गामिनि जानायफोरा टाउन सहरनि जा नाय फोरजोंहाय मिलाया गामियाव जों गोबां रोखोमनि बेबायदि बुंनो थाङो ब्ला बर गामिब्ला जोङो बरनि गोबां बेबायदि दिसेसफोरखौहाय मोनो ओं ख्रिफोरखौहाय मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला गामियाव बेबायदिनो खस्थ बो जायो आरोना सम सम मानो बुङोब्ला गामियाव बेबायदि नेटफोर मोना सम सम नेटा फन कल रायलायनो थाखाय बेबायदिनो गोब्राब जायो भिदिअ फोर नायजाया नांगौ समाव सोरखौबा बेबायदि कल खालामनोबाबो नेटवर्क थाया। माबा मोनसे बेबायदि कलेजनिफोर एप्लिकेसनफोर साबमिट खालामनोबाबो अनलाइनाव माबा फर्म फिलाप खालामनोबाबो बेबायदि गामिफोरावहाय नेटवर्क खौ मोना आरोना जायनि थाखाय ओ जोबोद गोब्राब जायो आरो गामियाव थानायनि बे मोनसे दिसएदभान्टेज बा खहा होननानै बुंजायो ओ आरो सहरनि फारसे बुङोब्ला सहराव बेबायदिनो गोबां ओ खाबुफोर दं आरो जेरै सहराव हायार इडुकेसनखौ मोननो थाङो। गामिफोरावहाय बेफोरबायदि फरायसालिफोरखौहाय नुनो थाङा गामिफोराव बुङोब्ला क्लास सिक्सानो मेक्सिमामब्ला क्लास ओइट बेबायदि मेक्सिमाम नुनो मोनो फरायसालियाव नाथाय हायार इडुकेसननि थाखाय जोङो टाउन सहरफोराव बेबायदि स्कुलफोरखौहाय कलेज फोरफोरखौहाय नुनो मोनो आरो ना ओ जायनि थाखाय ओ ओ सासे स्टुडेन्ट आ बेबायदि हायार इडुकेसनखौहाय लानो हायो आरो बुंनो थाङो अब्ला अ बेबायदिनो गोब्राब बेमार आजारफोर जाबाय बायोब्ला हरखाबै माबाफोर जा- योब्ला देहानि उसुबिदाफोर जायोब्ला गामियावहाय बेबायदि अ हस- पिटालफोरखौहाय मोननो थाङा जे मोजां हस्पपिटालखौ मोना जेरावहाय मोजां डक- टर थाया थायोब्लाबो गंसे गंनै डिसपेनसारि थायो जेरावहाय डक्टरफोरखौहाय सम-सम मोननो थाङा नार्सेसफोर बारा थाया नाथाय टाउन सहराव बुङोब्लाथ' गोबां बेबायदि हस्पिटालफोरखौ नुनो हायो जेरै- प्राइभेट हस्पिटालनो जा सि- बिलआनो जा जेरावहाय अ गिदिर-गिदिर बेबायदि सिनियर डक्टर बा जुनिर डक्टर फोरानो थायो जा-जेरावहाय जोंहा बेबायदि अ गावनि दे हाफोरखौहाय देखायनो हायो माबाफोर गोगा-गोब्राब बेरामफोर जायोब्ला हर खाबै जोङो हस्पिटालफोराव थांनानै देखायनो हायो आरो ना टाउन सहरफोराव थाब्ला ना थाय अ गामियाव बेफोरबायदि सुबिदाखौहाय नुनो मोना। आरो अ बुंनो थांबावोब्ला सहराव थानायनि बे दिसएदभानटेजेसफोरबो दङ जेरै- सहराव थाब्लाथाय बेमार आजार जानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरोना मानो बुङो ब्ला सहरनि आबहावाया अ लेथ्रानिफ्राय लेथ्रा जाबोगासिनो दं अ मानो बुङोब्ला सहराव गोबां बेबायदिनो दाथ' नुनो मोनो गोबां अ मटर-मटर साइकेल बाइक गारि गुरा बेफोरबायदि अ सालायनायजोंहाय आरो गोबां बेबायदि फेक्टरिसफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरनि- फ्राय जोंनि बे सहरनि आबहावायाहाय गुबुंले जालांगासि दङो। अ जायनि सा जायनि जाहोनाव गोबां बेबायदिनो अ बेरामफोरा जासिनो दङ आरो एसे बुंनो थाङोब्ला सहराव गोबां बेबायदि बिफां लाइफां गायनायफोरखौबो नुनो मोना बा बिफां लाइफांखौनो नु नो मोना जायनि जाहोनाव अक्सिजेन प्रदाक्सनाबो खम जालांदों आरो जायनि जाहोनाव जोंनि थाखाय बेबायदि अ जोंनि कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ लानानैहाय जोङनो अक्सिजेन अ होनो बेबायदि बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव गोबां बेबायदि अ अभार पपुलेटेड जानायनि जाहोनाव सुबुं अनजि-अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गो बां बेबायदि बेराम आजारफोरखौबो नुनो मोनो। ओ माने आं सानो आरोना जुदि सोरबाफोर बेबायदि ओ दाथ' टाउन सहरफोराव खेथि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि हाफोर गैया जेरावहाय बिथांमोनहा बिदि खेथिफोर खालामनो हायो नाथाय ओ बिथांमोना बेफोरबायदि दंफांफोरखौहाय दाननानैहाय बेफोरबायदि खेति खालामदों फिसा एसे एनै जायगा थानायावनो गाथ दंफांफोर खौहाय बेबायदि बिफां लाइफां दाननानैहाय गोबां बेबायदि न' लुगासिनो गिदिर-गिदिर बे बिल्दिं लुगासिनो आं सानो आरोना बेफोरबायदि जुदि सोरबा मोनसे दंफां गायो बिनि आ-आलदायाव बे मोनसे दफां बेबायदि दाननायनि आलदायावहाय मोननै मोनथाम बेबायदि ओ दफांफोर खौहाय गायनांगौ ओ मोनसेनि सोलाय मोननै बा मोनथाम सोलाय सयता बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौहाय ओ गायलांबाय थानांगौ आरो बेनि-बेनि थाखाय थामबासो जोंनि बे अक्सिजेन प्रडाक्सन खालामनाया बारा जागोन मानो बुङो ब्ला ओ प्लेन्सफोरासो बिफां लाइफांफोरासो जोंनि थाखाय अक्सि जेन होयो आरो गामिफोरावहाय बेफोरबायदि इनभाइरोमेन्टआ मो जां आरोना मानो बुङोब्ला गामिफोराव गोबां बेबायदिनो बिफां लाइ गोबांफोरखौहायनो नाङो जायनि थाखाय गामिया गुसुबो हायो न सहराव बुङोब्ला बिराद बाराद्राय गरम जायो आरोना थानो हायै बर'
औ औ।
जायो नाथाय गामि गामि बेफोराव बेवहाय बेफोरबायदि गरमफोरखौहाय नुनो मोना ओ थान्दा थायो आरो बोथोर बोथोरफोरा बोराबो थिग थायो गो गामिफोराव। दायो बेबायदि बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव थांदोंमोन बेबायदि जागासिनो आरोना बेनिखायनो ओ ओ मा बुङो थानाय जायनि थाखाय जोंनि क्लाइमेटफोराबो मोजां थागोन जुदि बि जोंनि एरि यि ओ अब्ला जोंनि मिथिंगाखौबो नायनो बेबायदि समायना नुगोन आरो ओ जोंनि थाखाय मोजांसिनबो जागोन। ओ दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफो फोर बुंनो सानदोंबा बुंनो हागोन।
औ दा आंनि साननायाव मोनथिबायना?
औ औ।
गामियाव थानायखौ आं साबसिन नुहुरो आरोना।
औ।
दा जेरै साननानै नायोब्ला गामियाव जोङो रायजो जायो जेराव जोंनि माने जों ओ आबाद मावो। रायजोफोरजों ज'मा ज'मा ज'यै ज'यैनो जोङो जेन'बा गावजों गाव अनलाय नानै संसार जायो मोनसे गामियावनो। औ, न'खराव मायाबाफोर खैफोद जायोब्ला गामिनि सुबुंफ्रा फैनानै न'खराव हेफाजाब होफैयो। नङा होमबा?
औ नंगौ।
फारसेथिं आं बै देहा फाहाम सालिनि बागैथ' बुंथ'ला बेखौ साइदाव दोननानै ओ गामि एरियायाव जेनेबाे प्रब्लेमस प्रब्लेमसफोरा जेनेबा जाबाय हान्था मेला नङा होमबा? हान्था मेलाफोरनि एसे प्रब्लेम जायो आरो थेवबो न दाउट माने गामिया माने संसार जानो बा बे गामियाव थानानै रायजो जानाय जानो बे मोनसे माबाया बिराद मोजां आरोना।
औ।
सहराव थाब्लाथ' जेन'बा जोङो ओ गावजों गाव गाव सिनायलाया नङा होमबा? नामबो मिथिलाया बांसिनानो औ अभार क्राउडेड माने अभार पलुसनबो बिराद दङ' माने टाउनाव टाउनाव थायोब्ला जों ज संसार जायोब्ला माने गावनि न'खरखौल' सोलिनाय जेनेबा गावजों गाव गोरोबलायै नायलायै न'खराव खैफोद खैफोद आफोद फैयोब्ला माने गाव गावनो माने प्रब्लेमसफोरखौ माने जोङो सल्भ खालामनो गोनां जायो आरोना बेफोरबायदि प्रब्लेमसफ्रा जोंनि गामि एरियाव नुनो मोना आरो बिदि प्रब्लेमखौ जेराव जों टाउनाव मोनो।
ओमफायथ' नेटनि बेलायावथ' गामि बिरोद गामि एरियाफ्रावथ' जेन'बा नेटा प्रब्लेम जाखायो जा जानाया
औ।
जायनि जाउनाव जों बांसिन खामानिखौनो अनलाइन जों मावनो हाया गुबुन दाबसे जायगायावसो थांनानै जोङो खामनांगौ जायो। बेफो फोरबायदि खामानिफोरखौ, औ। फ्राय दाथ' दा जेरै जोङो टाउनफ्राव जेनोखि दाबोर, नङा होमबा? जाबोर बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो। बेफोरनो गाज्रि बारहावा जेनेबा सोमजि होयो जों अक्सिजेन लानायाव अक्सिजेन लानायाव जोङो प्रब्लेमस मोनो। जेरै ओ दैफ्राबो बारा मोजां जाया बेफोरनि सहरफोरनि दैफ्राबो। जायनि जाउनाव जों गोबां बेराम जायो जों मोनथ हमनानै मोना आरो ना
नंगौ औ नोंथां बुंनाया ओ बेफोर बायदिलाय गोबां प्रब्लेमस नुनो मोनो टाउन सहरफोराव बेबायदि दैफोरखौबो बायनो गोनां जानाय खौहाय नुदों आरो ना टाउन सोहराव मानो बुङोब्ला बिसोरनि सेरनि साइदावहाय टाउन सहराव गोबां दैनि लेथ्रा बेखौहाय नुनो मोनदो। दों ओ नालाफ्रावनो जाबोर दाखोर दाला बेबायदि गारनाय आरो दै नि अनजिमाया खमिनाय बेखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव सहराव थाग्राफोरा बेब बायदि गोबां
खौ नुनो मोनदों आरो ना दैनि आंखाल जानायखौहाय बारा नुनो मोनो। औ
जोंनि दा दैज्लां बोथोरनि समावबो साननानै नायोब्ला गामिफ्राव गोबां माइ आबाद खालामनानै माने समायना रमायना दुब्लि फोथारखौ माने जों नुनो मोनो आरो ना गावनि मेगनजों औ टाउन सहराव बिदिखौ नुनो मोना जेनबा टाउन सहराव थांब्ला थ जेनेबा जोंनि सानदुं खामनानै दंफां लाइफां गैयैनि जाउनाव बिराद जोङो मोखां सानदुं खामनानै गोसोम गोसोम जानानै फैयो जेराव जों गामियाव बिदि प्रब्लेमसखौ मोननो थाङा ओरो ना
औ
अब्ला जों अब्ला जोंनि बे ओ गामि आरो सहरनि रायलायनायनि बागै जेनेबा आलादा माबाखौ मा होनोमोन बेखौ दिफारेन्स ओ दिफारेन्सखौ जेनेबा दिफारेन्स रायलायनायखौ जेनेब बेयावनो दोनथनाय जासिगोन नामा होनो?
ओ जासिगोन दे। उनावहाय आरो बेबायदिनो गोबां खाबु मोनगोन होननानै आसा थाबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथांनिफ्रायबो गोबां इदि मिथिनो मोनबाय आङो।
औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां जो जों रायलायनो मोननानैबो।
औ
दे जागोन।